नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों मोजाङैनो। उह आङो दा ओरैनो जिरायनानै दं
अ नोंथाङा ओंखाम औ दं जिरायना आंबो नों
औ औ जाखांबाय नोंथाङाबो जाबायबा?
औ जाखांबाय नोंथां ओ नोंथां जों मोनसे आयदानि लाना सावरायनो फैदोंमोन नोंथाङा आंजों रायज्लायनो सम मोन
औ मोनगोन सावरायजागोन नोंथां
नोंथां ओ आं माने औवानि बा औवानि आयदा लानानै फैदों आरो ना ओ जों औवाखौ जों मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बा मा मा खामानियाव जों माने बेखौ नांगौ जायो ओ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ आं फोरमायनानै होनो हागोन। जोङो औवाखौ ओ बांसिन बांसिनैनो जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोजो बाहायबोदों जेरै न लुनायाव ओ बिदिनो औवानि बेफोर गोरान औवाफोरजों जोङो बन जायो जेरै अर सुयो जोङो ओम औवाखौ लानानै जोङो न लुनायनिफ्राय आं बुंलांनो सानदों जोङो ओ औवाखौ जोङो खुन्था मह ओ खुन्था गायनानै बिदिनो न गंसे लुनोब्ला खुन्था गायनानै बिदिनो आरो बेरा बानायनोब्ला बे औवाखौनो जेमफ्ला दाननानै बानायनाय जायो
औ
बिदिनो ओ गोदोनि सुबुंफोराबो ओ औवा औवाखौनो ओ न बानायनानै थायोमोन आरो स ओ नोंथाङाबो एसे ओम औवानि बागै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ नोंथांथ गिबियाव बुंलांखाबाय जेरै जोंहा गोदोनिफ्राय सोलिबोखानाय नङा होमबा। ओ। जोंहा जेरै औवाजोंनो जोंहा ओ थानाय न बेबायदि खालामनााथ थाखायोमोन नङा होमबा औवाजोंनो। जेरै नोंथाङा बुंखाबाय जेमफ्ला हेबनाय ओ खायफा खायफा। या बुङो जेरै जों सस थुकिनाय बा जों ससजों लुनाय। जेरै जोंहा थिंखानो थाखायबो जोंहा मालला बानायनो थाखाय जोंनो औवा
औ नांगौ।
जोंहा खुन्था गायनो थाखायबो जोंहा औवाखौ नांगौ। जेरै ओ औवानि दरजा।
औ औ।
ओ दाथ' बुंफुंनि बा बिसना ओंखारबाय नङा हबा नोंथां ओ गोदोबा जों उन्दुनो मोन दों बा आबै आबौ मुननि समाव जेरै औवानि खुन्था दाननानै बा औवानि जेमफ्लायाव उन्दुनायखौ जों नुनो मोनदो बा उन्दुनो मोनबोदों। जेरै जोंहा हा जि जोम दोननोबाबो जोंहा औवानि ओ दान्दा बानायनाय जायोमोन। औवानिफ्राय जों जनाय सियार औ आलना औ। जनाय सियार बो बानायनो हा हायो। बा नुदों। जेरै जोंहा औवानिफ्राय सिबनो हानाय जोंहा हासिबबो बानायनो हायो। ओ मोसौ लुरुबो जोंहा बानायनो हायो। बा जोंहा माइ खायनो थाखाय जोंहा हुकेनबो बानायनो हायो औ जेरै जोंहा हा बा खोथिया बा जोंहा माइ रागानो थाखाय जोंहा हुलाबारि जोंनि ओनसोला माने हुलाबारि होनो आरो बे खौ मेन मुंखौ जों मोनथिनायोम मा मोनोमोनथाय आं बेखौ गोसोआव गैला आरोखि।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो बुङो।
औ ओमफाय जोंहा मैगं थाइगं गायोब्लाबो बा जोंहा आबाद थिलियावबो जोंहा माने औवानि बेराखौनो नांगौ जायो होम नङा होमबा नोंथां जेरै जों औ औवानि मेवाइखौबो जों बा अनला जायो नङा होमबा नोंथां। जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनो थाखायबो जों हा औवा गोरानखौ जों बननि थाखाय नांगौ।
औ
बेबादिनो जों औवाजों गोबां माने खामानियाव माने बाहायनोबा नांगौ जायो आरोना नोंथां अ नोंथाङा आंनिस्राय बांसिन सिन आरो औवानि बागै माबा फोर मोन फैबा फोरमायना होनो हागोन नामा
स' नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांबाय जे औवाजों गोबां रोखोमनि आइजें आयला बानायनो हायो होननानै
औ औ औ
स' बिदिनो धारा बायदि रोखोमनि दारा आरो दाला सान्द्रि औ खादा बायदि रोखोमनिबो बानायनो हायो जेरै जेखाइ खबाइ सेन खखा बायदि रोखोमनि जायखौ जोङो ना हमनायाव बाहायो स ओ औवायानो माने औवानि सायावनो जोङो बांसिनैसो सोनारना थानाय बायदि जायो आरो
औ औ
औ औवाजों जोङो लेखा बिलाइबो बानायनाय जायो कल-कारकाना खानायाव औवाखौ ओ दै दैथायहरनानै
औ
उम स' नोंथाङा आरो माबाफोर मोनथिबावगोन नामा औवानि बागै?
औ आंथ' बारासे गोबां मिथिया आ बेेनि गेजेरावनाे आं बुंनो थाङो जे ओ जोंहा गोदोथ' मोसौजों हालेववोबाथ' जोंहा ओ फोथारखौ एवखांबा जोंहा मै होयोमोन नालाय बे मै होनायाव जोंना औवा नङा होनबा ओरै हाय मोसो मोसौनि ओ जेरै मानै मोसौजों हालएवोमोन नङा होमबा बिनि माने गोदना सायाव होनायखौ जोंहा जंगाल बुङोमोन ना बुङोमोनथाय
अ मै होनायावबो बाहायोना
औ बेखौथ' जोंहा औवाजोंनो बानायो नङा होमबा जेरै जोंबा माइ हाब खानो थाखाय जों औवानि इरुं बानायनाय जायो बा खोथिया हानाय थाखाय थाखायबो जोंहा औवा खौ बानायनाय जायो बेनि गेजेरावनो जोंहा जेरै औवाखौथ' जों बेरा होनोब्ला बे आबाद थलियावल' नङा बा ओंख्रि संख्रि फोनायावबा नङा बा ननि गासै लां होनानै माने बेराखौ बेखौल'सो बुंबा जाया जोंहा जेरै अमा गन्द्रा बेखौबो जों औवाजोंनो बेरा बायनाय जायो जेरै जोंहा माइ बाख्रि माइ बाख्रिखौबो जों औवानि निफ्राय हेबनानै जों बानायनाय जायो
औ
ओ नोंथाङाथ' बावैसो सो बुंलांखाबाय जेरै जोंहा जेखाइ खबाइ सान द्रि दाला खादा बेफोरबायदि बायदि बायदि जों माने औवा जों बानायनो हायो आरोखि जेरै गिसिबबो बानायनो हायो हायो जोंहा बेनि गेजेरावनो आरो दंबावोमोन आं माने गोसोआव गैला आरोखि नोंथाङा आरो मिथिबावोबा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन जोङो सुबुंफोरा सुबुंफोरनि थाखायल' जोङो न'खौ औवानिफ्राय बानायनानै लाया जोङो मोसौ बिदिनो दाउ अमाफोरनि थाखायबो बानायनानै होनाय जायो जेरै मोसौनि थाखाय गलि ओ दाउनि थाखाय दाउ गन्द्रा बिदिनो बिसोरनि थाखायबो जोङो बानायनानै होनो गोनां जायो मानो होनबा जोङो बिसोरनि सायावबो जों सोनारनानै थायो नालाय
औ
दा बिसोरनि थाखायबो बानायनानै होनाय जायो आरो
औ जोंहाथ' मोसौ आरो बोरमानि खुन्थियाबो जोंहा औवानिफ्रायनो बानाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ
जोङो औवानि न' औवानि न'आव थायोब्ला जोङो बिदिनो बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनाव जोङो सोलायनो गोनां जाबाय थायो जाहाथे ओ जेराव जाउनाव बियो मानो होनब्ला हानि सिङाव थायो नालाय बे ओ खुन्थाया औवानि खुन्थाया जेराव सिङाव ओ गोफोन जालाङो ओ बिनिखायनो जोङो बैसागो बोथोर सफैनायनि सिगाङावनो जोङो एबा बारहुंखा फैनायनि सिगां सिगाङावनो जोङो मोजाङै न'खौ बानायनानै लानाय जाफिनो औवानि
औ औ
स' नोंथाङा माबाफोर मोनथिबावगोन नामा
आं मिथिनायथ' गोसोआव बारा गैला थेवबो आङो मोननैसो माने गोसोआव फैनायखौ आं बुंनो सानो सानबाय आरोखि जेरै जोंहा पाक्का न' बा गिदिर गिदिर बांला बा बिल्डिं नुनायाव खौ जोंनो औवाखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंहा मिस्थ्रिफोराथ' गाखोनो थाखाय बा इथा दालायनाय समावथ' जोंहा माने गाखोनो थाखाय जोंनो औवाखौथ' खुन्था गायनो नांखागौ।
औ औ
जेरै नगिदिर खानोब्लाबो जोंहा बै साद होनायावबो जोंहा बै थखथाखौ सुंथानो थाखाय जोंनो औवाखौबो नांगौ।
औ
बेनि गेजेरावनो जोंहा ओ बायदि बेबायदिनो माने सुंथाला सुंथिलि बेफोरबायदियावबो जोनो नांखागौ नङा होमबा नोंथां औवाखौ जेरै जों औवानि माने दाथ गोबाङानो माने औवानि नखौनो खम खम नुनो थाङो होमबाबो जोंहा गोरोन्थि नङा जेरै दानि जुगावथ, गोबां मानसियानो जोंहा गिदिर गिदिर माने साब थालायनि न' बा जोंहा हादाबनि फाखा नखौनो बांसिन नुनाय जायो नङा होमबा?
औ औ
बुंनो थाङोब्लाथ गोदोनिफ्रायनो जोंहा औवायानो सोलिबोखानायमोन
औ
जेरै जोंहा ओ मैगं थाइगं गायोब्लाबो जोंहा माने बा लाव बा पानिया लाव बा खुमब्रा बे फोरबायदिखौ जोंहा माने गायनो थाखाय बे खौ मामबाय लांनो थाखाय जोंहा औ औ बेबायदि सां बानायनो थाखाय जोंहा औवाखौ खौबो नांगौ जायो। मानो होनोब्ला जोंनि था खाय औयानो माने आंगो होननानै बुंजायो आरो। जेनेबा औवा गैयाबा जोंहा जेबो खामानि गैया होननाय बायदि नोंथां जोंहा रायलायै रायलायै जोंनिया समाबो जाना फैलायबाय
औ औ
नोंथांजों सावरायलनानै बा आं मोनथियैखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ आं आंनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाहरबाय नोंथांनिसिम।
दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे